औ औ खोनादों नोंथां।
ओ गोजोन फुंनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंनि हामलायनायखौ आङो जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ बिदिब्ला आङो नों नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा बिदिब्ला सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ। ओ थ' बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय आं गिबियावनो जा हायो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नों नोंथांनाव। औ औ ओ बिदिनो जोंनि देहानि सायाव आरोखि जानाय लोंनाय बा जोङो देहाखौ माबोरै दिनै लाखिनो बेनि सायाव एसे फोरमायनोसै
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
थांनो सानोब्लाथ' जोंनो जों गिबियावनो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिग्रोनांगोन नङा होनब्ला? मानो होनोब्ला जोङो देहाया मोजां थायोब्लासो जोङो गुबै मावना नांला जानो हायोबा जों जिउआव ज जों बिदिनो दावगालांनो हायो औ। बेनिखायनो जोङो देहाखौ मोजां लाखिनोबा जोङो जानायजों लोगोसे जोंनि ओ देहाखौ एक्सारसाइसबो खालामनांगोन नङा होमबा?
औ औ।
बेनिखायनो आङो बुंनो सानो जे, जोङो जा हायो एसे जोङो एक्सारसाइस खालामथार नांगौ जेरै जोङो औ फुंफोराव जोङो थाबैनो सिखारनानै, जोङो दै लोंनाय बा बिदिनो जोङो ओ खाथि ओनसोलफोराव थानाय फिल्डफोराव जों खार- खारहैनांगौ अबा बिदिनो जा एसे हागौ जोङो एक्सारसाइसफोर खालामनांगौ। औ, नंगौ। फुङावनो जोङो थाबैनो सिखारना बिदि एक्सारसाइसफोर खालामोबा जोंनि मोदोमनिफ्राय बा देहानिफ्राय जोंनि सानाय-सुनायफोरा जोङो खारो होननानै मिथियो। लोगोसेनो जोङो बिदि एक्सारसाइस खालामबा, औ देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो।
औ-औ।
जोङो ओ गिबियावनो जोङो उनदु बारा उन्दुनो नाङा बांद्राय उन्दुयोब्लाबो जोंनि देहाया अलसिया जालाङो बा जोंनि ब्रेन फोराबो खामानि होआ जायो। लोगोसेनो जोङो मेगनफोरखौ सानाय मोनो आरो खर'बो सायो आरो नोंथां। औ जोङो खमैबो जोङो सानसे बिदिनो दाइान घन्टा बा गु घन दा जोङो बिदि उन्दुनांगौ आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो जानाय- लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो बिदि गोथां मैगं-थाइगं जोङो जाथारनांगौ। लोगोसेनो गोथां मैगं-थाइगंनि अनगायैबो फिथाइ- सामथाइफोरखौ जोङो लोगोसे जाफानांगौ।
औ।
जोङो-जोङो बिबदिनोथ' जोङो हाग्रा बारि बा जोङो बिदि ओ दुब्लि फोथारफोर जोङो मिथिंगानिफ्रायबो जों गोबां गोथां मैगं-थाइगं नागिरनानै मोनो। जेरै जोङो बुथा, थुन्थ्रनि बिदि मानि मुनि, भेदेरलाथा बा माइ सुन्दि बेफोरथ' जोंनि, औ देहानि थाखाय जबोर मोजां। मानो होनोब्ला बैफोर मेगना खायफाया उदै सानाय बैफोरावबो गोबां खामानि होयोबा जोङो थै बारायनायफोरावबो गोबां मदद होयो।
औ-औ।
औ लोगोसेनो जोङो फिथाइ - सामथायनि बेलायावबो बिदिनो ओ-ओ आपेल आंगुर जा फिथाइ - सामथाइ दङ गोखा-गोखै जों गासैखौबो जानांगौ। मानो होनोब्ला गासिबो, औ फिथाइफोराव जोंना आलादा- आलादा जोंना भिटामिन थायो जों बैफोर भिटामिनफोरखौ जा हायो एसे-एसे जोङो जानानै जोंनि देहायाव बुथुमना लानां आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनि देहायाव गासै भिटामिननिबो गोनांथि जानानै फैयो। जेरै जोङो देहायाव सि भिटामिन खम जायोब्लानो जोङो मेगनजों नुयै जों बिदि बेमारखौ जानाय नुयो। बेनिखायनो जों जेसे हायो बा खारजि, कमला नारें जों बैफोरखौ जानांगौ आरोखि नोंथां।
नोंगौ नोंथा।
औ। नंगौ। थिग बिब्दिनो लोगोसेनो फिथाइ-सामथाइ जानायनि अनगायैबो जोङो ओ ओ मानो होनबा गोग्गो दै लोंनायखौ जोङो गोनांथार आरो देहानि थाखाय जेनेबा दैयाबो जोंनि मोनसे ओ देहानि मोनसे आंगो आदार बायदि आरो जोङो दै लोङाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो जोङो गोग्गो दै लोंनाया गोनांथार मानो होनबा जोङो दैफोरखौ फुदुंना लोंनाया साबसिन आरो बिदिनो जोङो दंखलफोरनिफ्राय जोङो सिनानै लोङोब्लाबो बेनिफ्राय गोबां ओ फिसा फिसा महरनि बाला बा बिदिनो गिरु दै फैयो बे जों दायरेक लोंबा आव हाथायफोरावबो जोङो माराम खानायखौ नुयोबा जोंनि उदैफोरावबो बिदिनो गेरु समोमजियो ओ बेनिखायनो जोङो बेखौ फिल्टार खालामना लोंनांगौ आरो गाव न'आवनो बारायनाय जोङो बालाजों बा बिदि बायनानैबो मोननाय जोङो फिल्टार फोराव जों बेखौ खेबसे खेबनै सरनानै आरो हायोबा जों बिब्दिनो ओ दैखौ जोङो फिन खबसेबाव ग्लब-ग्लब फुदुंनानै जोङो लोंनांगौ बिदि लोङोब्ला जोंनि देहाया जोब बोद ओ औ मुलाम्फा मोनोबा खहानिफ्राय जों खारग'नो हायो
औ औ
औ लोगोसेनो जोङो ओ बांद्राय बिदि सम सम जोङो आइरन टेब्लेट फोर बा जोङो भिटामिनफोरखौबो डाक्टर फोरनिफ्राय जोङो जानो हायो बैफोरखौ लायोब्लाबो जों देहानि थाखाय मोजां आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो लोगोसेनो गिबियानो जोंहा देहाखौ मोजां लाखिनबा निसा बुस्थुआ जोंनि देहा गोबां खहा खालामो बेनिखायनो जोङो देहा थ' औ अरायबो जोङो निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव दोननांगो मानो होनोबा जेरै जौ औ सोस सिगारेट बिरि सादा बैफोरो देहानि थाखाय मोजां नंथारा आरो जेरै जों सिगारेटनि पेकेटफोरावनो नुखानाय मोनो जों बेखौ सोबोबा जोंनि ओ किडनि लिभार बेफोरो गासैब जेबो गाज्रि जालाङो होननानै मानो होनोबा जोङो सिगारेटखौ सोब नाय समाव बैनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि देहा सिङाव जानांगौ एसेबाबबो थांनानै जोंनि लिभार किडनिफोरखौ डेमेज खालामो औ लोगोसेनो जौआवबो जोङो जेरै जोङो जौ बानायनाय समाव बिदिनो बायदि मिथिंगानि बिलाइ बिदिंखाफोरखौ होयो ओ खान्थाल बिलाइ बैफोर जानो हागौ बिदि फिथा होनायफोरानो जोङो जौ लोंनाय समाव जोंनो खर'फोरा गिदिङो बा जोंनि ओ देहाफोरा लोरबां जायो आरो मिथिना मोनो जि बांद्राय बिदि जौ लोङोब्ला मानसिफोरा साननाय हनायफोरा जेननो खम जालाङो औ बेनिखायनो जों बैफोरखौ जोङो लानो नाङा आरो
नंगौ नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथाङा देहानि जोथोन लानायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ थारैनो हागोन नोंथां ओ बिदिब्ला आङो नोंथां सोंनाय लेखा जोंनि देहाखौ माबोरैहाय जोथोन लानांगौबा जोंनि देहाया मा मा खालामोब्ला खहा जायो बेनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनोसै नोंथां ओ जोङो जोंनि देहा जोथोन लानोबोला गिबियैनो जोङो जानाय लोंनायनि सायाव एसे मोजाङै जा थाग्रोनांगोन आर ना नोंथां नोंथाङासो दहाय फोरमायदोंमोन जोङो दैफोरखौ लोङोब्लाबो जोङो फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ होननानै नङा होमबा नों थां मानो होनोब्ला जोंना दैयाव माखासे गोबां ओ बिजानु फोरबा जोङो नुनो मोनै जिबफोर थायो आरोना नों थां जेरैहाय जोङो माखासे मेगनजों नुयै मुवाफोराहाय बे दैयाव गोरोबफानानै थायो जायनि जाहोनाव बियो जोङो फिलटार खालामालासेनो लोङोबला जोंनि देहायाव थांनानै बेफोरो गोबां नस्थ' खालामो आरो ना नोंथां जोंनि देहाखौ बेबायदिनोहाय ओ बायदि गाज्रि दै लोंनायनि जाहोनावबो जोंना सुबुं माहारिया बेबायदिनो लोमजायो जायो बा बेमार आजार जायो बेनि जाहोनावनो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया गोबां फास्ट फुड जानायनि जाहोनाव बो जोंना देहाया मोजां जाया ना आरो नों थां जेरैहाय जोङो दानि आथिखाल मुगायावथ' गोबां सुबुंफोरानो थावजों संनाय जेरै ओ फ्राइद राइस, बा चावमिन, मम', बारग खोर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जायो नङा हमबा नों थां। बेफोर पासबुक जानायनि जाहोनावबो जोंना देहाया जोबोद नोरजिया बा नस्थ' जालाङो आरोना नों नोंथां, बेफोरनिफ्राय जोङो जेसे हागौ एसे जानगाराव थानांगौ आरोना नोंथां। आरो जोङो जोंनि खौ मोजाङै लाखिनोबोला जोङो सबो ओ फुङावनो सिखारनानै जेरै बेबायदिनो जो खारनांगोन बा जोङो एक्स्रा बेबायदिनोहाय गोबां रोखोमनि जोंनाव योगा खालामनांगोन बा जोङो एक्सारसाइस खालामनानैहाय जोंनि देहाफोर खौहाय जोङो स्ट्रं खालामनो हायो आरोना नोंथां। बेनिजोंनो लोगोसे जोङो ओ मैगं-थाइगं जानायनि बेलायावबो जोङो नायनानै जानांगोन आर
औ।
थिखाल मुगायावथ' गोबां रोखोमनि रासायनारिक हासार बाहायनाय बाहायनानैसो जोंनिया मैगंफोरखौहाय आबाद फोथारावहाय खिथि खालामनाय नङा होमबा नोंथां? जायनि जउनावबो जोंनिया मुलि होगोदान मैगंफोरखौनो दिनै होदोंब्ला गाबोननो खानानैहाय बाजार गलायाव फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जायनि जाहोनाव जोङो बेफोरखौ न'आव लाबोनानैहाय जानायनि जाहोनावनो जोंनाया माखासे देहाफोरावहाय बे बेबायदिनो गाज्रि गोहोम गोग्लैयो आरो ना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंना जेरै बेबायदिनो मुलि होनाय मैगंफोरखौ जानायावनो जोंनिया देहायावहाय ओ बेबायदिनो अन्थाइ जायो बा बेदर जायो मेगनजों नुनै नुनो हायै बे-बेमार जायो। जोङो साननो हायै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंना बेनि मुलि मेगङाव मुलि होनायनि जाहोनाव मोनजानायनि थाखायनो जोंना बे फोरबो जाया आरोना नोंथां आं सानो जे बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरै जानगाराव थानोबा ज जों देहाखौ माबोरैहाय मोजाङै लाखिनो होनोब्ला जोङो ओ न'आवहायनो जानो आन्थाबाबो जोङो माखासे मुवाफोरखौ गायनानै न'आवनो जानायखौ आङो मोजां सानो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला नोंनि जोंनि दा आथिखाल हालामावहाय रांखावरि खामायनो थाखाय जोंनिया दाना गोबाङानो ओ बेबायदिनो मुलि बाहायो आरोना नोंथां, जायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि मुलिखौ जाबाय थानायनि जाउनावनो जोंनि देहाफोरा जोबोद नोरजियाबा नस्थ' जालाङो आ ना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना जेरै गाज्रि मुवा बेसाद लानाय बेनि जाहोनावबो जोंना देहाफोरा गाज्रि जालाङो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ न'आवनो बानायनाय जौ बा जोङो ओ साद दा बिरि सिगारेट बायदिसिनाफोरखौ जोङो सोबोबोला बेफोरनि थुङाफोरा जोंनि ओ देहा सोलेर बा मोदोमाव थांनानैहाय बेफोरो गोरोब फानानैनो बेफोरो जोंनि माखासे ओ देहाफोरनि अंग'फोरखौहाय नसथ थ' खालामो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनि बिखा बा ओ समफ्ल' बायदिसिनाखौ जोंना जाख्ल'लांनो हमो आरोना नों थां जायनि जाहोनावनो जोंना सुबुं माहारिया बेयावबो जोबोरैनो देहाफोरा गाज्रि जायो आरोना नोंथां। जोङो दा जों बांद्राय बाहायनायनि जाहोनावबो जोंना सुबुंफोराहाय बेबायदिनो उदैयावहाय दै जमा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां, जायनि जाहोनाव जोंनाव सुबुं माहारिफोरा बेबायदिनो उदै देरनाय बा जोङो देहाफोरा नस्थ' जानाय बा साननो हानाय गोहोगोरा खमायलांनाय बेफोरो मानि जाहनाव जायो होनोब्ला बे जौ लों जोमनाय सिगारेत सोबनाय बा जोङो बायदि मुवा बेसाद गाज्रि बेसाद लानायनि जाउनावनो जोंना बेफोरबायदि बेमारा जायो आरोना नोंथां जायनि जाहावनो जों देहाफोरा जोबोरै नस्थ' जायो आरोना नोंथां आं सानो जे ओ बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो जानगाराव ओ थानांग गोन आरो ना नोंथां अब्लाना जोङो जोंनि देहानि बा जोंनि सावस्रिया मोज जाङै एरै थागोन आरोना नोंथां बेबायदियैनो ओ बेनि अनगायै ओमफाय जोङो दा सानफ्रामबोहाय एक्सारसाइस खालामनानै फुङावनो सिखारनानै जोङो बेबाय बिदिनोहाय नांगौ रोखोमनि जानाय आदारखो जानांगोन नांगौ रोखोमनि दै लोंनांगौ बा जोङो लों नांगोन। जोङो नांगौ रोखोमनि दै लोङो ओ लोंनांगोन आरोना नोंथां? दैया जोङो दैया जोंनि देहाखौ जोबोद मोजां खालामो नङा होमबा नों
औ थारैनो नोंथां औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौनो बेखिनियाव दोनथनोसै नामा नों
औ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ दे बिस